हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा माने दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां होनो हागोन आं दायो फ्रियैनो दंथ'यो।
ओ दिनै माने। मन दिनैनि बे मुलुगाव माने जोंनि बिफां लाइफांनि गोनांथिनि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामो नाय जाबाय दा नोंथाङा बेभो बिफां लाइफांनि गोनांथिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
दे फोरमायसाय
बिफां लाइफां गोनांथि होनोबा जोंनो जोङो बिफां लाइफांनि सायाव बुङोबा जोंनो बिफां लाइफाङानोनो अक्सिजेन होयो नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
औ बेफोरजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफांबो गायनांगौ जायो आ बिफां लाइफांखौ दानफायनाय बा दाननायफोरखौ एसे खम खालामनानै जोङो सानसेआव फांसेबाबो दंफां गायथारनांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोंनि बार दंफां लाइफां गैयाबा जोंनि बारहावायाबो खोब गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
औ बिनि बेखायनो आं सानो दंफां लाइफांखौ एसे ग्रोम ग्रोमै गायनांगौ दानफायनायखौ खम खालामनांगौ होननानै सानो आरो आङो
औ दा बेफ दे बुंलाय
अ बुंनो हागोन नोंथां
द बिफां लाइफाङा दा बायदिसिना माने जोंनियाथ' दा इन्डास्ट्रिबा जारिमिनारि माबाफोरा गारि मथरफोरा बांद्राय बांबाय ना बे बांनायाव जोंहा गुबुंले जानायाव बिफां लाइफाङा माबायदि हेफाजाब खालामो नोंथाङा फोरमायनो हागोन
ओ बुंफिननो हागोन नामा नोंथां
माने जोंहा इन्डास्ट्रि एबा दारिमिनारि आरो गारि मथर खोनादोंना
औ औ खोनादों
बेफोर बांनायनि सायाव बांनानै माने जोंनि आबहावाखौ मान गाज्रि खालामगासिनो दं बे बिफां लाइफाङा माबायदि जोंखौ हेफाजाब खालामो बेखौ बुंनो हागोन ना
औ दंफां लाइफाङा जोंखौ हेफाजाब खालामनाया जाहैबाय जोङो
दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनो जोङो दं दंफां लाइफां गायनो हाबा नङा होमबा ओ जेरै जोङो दंफां लाइफांजोंनो जोङो बेफोरबायदि न' बां लुनोबो हायो हायो
ओं
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो गेसफोर बाहायालासिनो जोङो बे बेफोरबायदिनो जुदि दंफां लाइफां एसे दाननाानो थायोब्ला जोङो बेफोरजोंनो जानाय लोंनायबो फोमोननो हायो आरो
दा बिफां लाइफाङाबो बे माने जोंनि जि दैमायादि हा खुरखालाङोना
औ।
बेफोरबायदि याव दंफां लाइफाङा हेफाजाब होयोना होआ
बेफोरबायदियावहाय बुंनो थाङोबा जुदि दैमाया जुदि एसे गुवार बाथ' दंफाङाबो बेफोर लाखिनो हाया जाहैयो मानो होनोबा दंफाङा एसे गिदिर बा गोगोम जानांगोन जुदि दंफाङा एसे फिसााबा एसे बेखौ लाखिनो हाया जायो आरो एसे दंफाङा जेरै दंफां लाङै दंफां गिदिर गिदिर दङ नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ बेफोरबायदि दंफां गिदिर जेरै दा बुंनो थाङोबा दंफां फाख्रि दंफांखौ सिनायोना नोंथाङा
औ औ सिनायो
औ बैफोर दंफाङाहाय एसे दैमा खुरखानायावहाय होबथागोन होननानै आं सानो आरो
औ औ औ दा बिफां लाइफाङा जोंखौ माने जोंनि बारहावाखौ माने गुबुं माने गुबुंले जानायनिफ्राय गोबां रैखा खालामो होननानै नों थाङासो सानोना
गरमफोरावबो जोङो बेफोर बारहावाजोंनो थानांगौ जायो नङा होमबा अ दायोथ' दायथ' गोबां गरम बिनिखायनो जोङो दंफां लाइफां बा बेफोरनिफ्रायसो जोङो अक्सिजेन मोनो आरो बार मोनो। औ बेनिखायनो आं सानो दंफां लाइफांनि दाननायखौ सुबुं माहारिया एसे खम खालामबा मोजां जागोन होननानै आरो
औ औ। दा बे बिथिङावनो आंबो नोंनो आंनि जि मिथिनाय बेखौ माने नों औ औ फोरमायनो होननानै आं सानबाय माने दंफां लाइफाङा थ' जोंनो गिबियावनो जोंनि गोनांथि जानाय जि अक्सिजेन बेखौ होयो होननानै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांखाबाय नङा होनब्ला नोंथां
औ।
दा बिफां लाइफाङा बेजों लोगोसे जोंनि कलकारखाना एबा दारिमिनारि आरो गारि मथ'रनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरनि एबा गाज्रि बारखौ माने बिफां लाइफाङा माने सोबना लानानै माने बारहावाखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय माने बासायो आरोना
औ।
बेनिफ्राय आरो बिफां लाइफाङा दहायनो नोंथाङा बुंलांखाबाय माने गेदिर गिदिर दंफाङा थायोब्ला माने हा जोंहा हा-गिसिखानाय एबा खुरखानाय बेनिफ्रायबो जोङो बारग'नो हायो। होननानै दा बेबायदिनो जोंना बिफां लाइफाङा। ओ-माने नो बेफोरबायदि अक्सिजेनल' नङा माने जोंनो साया होनानै माने जोंखौ गोजाने गरम बोथोराव एबा सान्दुं गोसायाव माने जिरायनो गोबां माने ओ-जोंनो खाबु होनाय -खौ नोंथाङा फोरमायबाय। ओ-दा बेजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफांनि बे राननाय। थानाय बा बिफां दाननाय बेफोरजों माने जोंहा गामि ओनसोलफोराव बायदिसिना माने ओंखाम ओंख्रि संनानैबो बेजोंनो माने संनानै जानो हायो बेबायदिनो जोंखौ बिफां लाइफाङा बेबायदियावबो हेफाजाब खालामो होननानै। आं बुंनो सानो आरो।
औ औ
औ दा बेजों लोगोसे बिफां लाइफाङा जोंहा बायदिसिना न' लुनाय, बायदियावथ' जोंहा गोनांथार नोंथाङा दहाय फोरमायखाबाय दा। बे बिथिङाव माने दंफां लाइफां नङाबाथ' जोंहा जोंनो जोंनि थाग्रा खुलिखौ। लुनायानो माने जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन होननानै माने जों बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो।
दा बेबायदिनो माने बिफां लाइफाङा जोंखौ फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो हेफाजाब खालामो। दा बिफां लाइफां जोङो माने, बानायनानै न' लुनो हाया हब्ला जों सान्दुं अखा बारहुंखानिफ्राय माने जोङो बार बारग'नानै थावरिनानै थानो हानाय नङामोन होननानै जों सानो आरोना नोंथां।
औ औ
अ दा बे बायदिनो माने जों बुंनो हायो बिफां लाइफाङा माने दिनैनि मुगायाव माने सुबुं माहारिया बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ। बुजि मोनब्लाबो बुजि मोनै बायदि। ओ-माने खालामनो खालामनानै माने बिफां लाइफांखौ जेसेबां हायो। एसेबां दानफायगासिनो दङ।
औ औ थारैनो।
बे बिथिङाव माने जो-जोंनि, जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय। जोङो माने बिफां लाइफांखौ माने गायनांगौ होननानै नोंथाङाबो फोरमाय खाबाय नङा होनब्ला?
औ औ
दा बे बिफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय मोनसे मावनां हाबा होननानै जों बुंनो हायो नङा होनब्ला?
औ औ
औ दा जोंनिया मा जादों दानि जुगाव। बिफां लाइफां दानफायबाय बिफां लाइफां दानफायनानै बिफांनि बिफांखौ माने खागज बिलाइ बानायबाय नङा होमब्ला?
दा खागज बिलाइ बानायखांनायनि उनाव मा खागजाव लिरनानै होयो माने बिफां लाइफांखौ बासायनांगौ होननानै। दा दाथ' बिदिजोंथ' बोरै जानो नङा होमब्ला? बिफांखौ दानफायनानै बिफांनिफ्रायनो बानायनाय मुवायाव बिफांखौ बासाय होननानै लिरबा बोरै जानोनङा होनब्ला?
औ
औ दा बेफोरखौ जोंहा मोजाङै नोजोर होनानै जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ खौ बारायनांगौ आरो बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ जोंङो जेसेबां हायो खमायनांगौ आरो नङा होनब्ला नोंथां?
औ खमायनांगौ।
दा माने बिफां लाइफां माने टाउन ओनसोलावथ' जोङो गोबां माने नुनो मोनला होननानै बुंजायो नङा होमब्ला?
औ थारैनो
औ दा बे टाउन ओनसोलाव बिफां लाइफां नुयैनि जाहोनाव माने गैयैनि जाहोनाव माने जोंनि दुंथाया बांद्राय जायो होननानै जों बुंनो हायो नङा होनब्ला?
औ।
दाथ' जोङो टाउन ओनसोलाव टाउन सहराव थाङोब्ला बा गोबां माने गरम मोननायखौ जोङो माने दुंथाया माने बाराद्राय जानायखौ जोङो मोनथियो आरो नङा होमब्ला?
औ औ।
बेनिखायनो जों टाउन ओनसोलावबो हायोबा लांदां ओनसोलफोराव माने गेजेर गेजेर माने बिफां लाइफांफोरा गायनांगौ बिफां गायनाय गायोब्ला माने बे जोंनो सायाल' होआ माने अक्सिजेनल' होआ माने बेयो माने सोदोब गेब्रेंनाय होनो जायखौ माने जि गारि मथरनिफ्राय गोबां सावन ओंखारोना बेस साउनखौ माने बे बिफांफोरा एबजर्ब खालामनानै माने सोबनानै लानानै माने सोदोब गेब्रेंनाय खौ माने ओ खमायो आरो दा समाबोथ' जाबाय नोंथां बेनिखायनो जों बेखिनियावनो लाखिथ'नो सानबाय दिनैनि सावरायनायखौ।
थारैनो नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोनना खोब गोजोननाय मोनबाय
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां उननि समाव माने जोङो सावरायफिनगोन।
औ औ थारैनो गोजोन्थों।